थां ओ हेल' हेलौ।
अ
ओरैनो दं नोंथां।
नोंहा
मोजां खोनायासै नोंथां।
अ नोंथाङा दायो फ्रियावनो दंना फ्रियैनो दंना नोंथां?
औऔ फ्रियावनो दङ नोंथां।
अ होमबा जा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै। औ नोंथाङाथ' बे ओ औ नोंथाङाथ' मिथिखायो जोंनि बर'फोरनियाव गासिबो नखरावनो जिब जुनार फिनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ नोंथाङा जेनेबा नोंसोरनि ओनसोलावहाय मा मा जिब जुनारफोरखौ फिसियो माबायदि फिसियो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो जे जिब जुनारखौ गिबियावथ' जोंनाव बिदिनो जोंनाव जा फिसियो बेखौ गासिबो न'खर न'खर फिसिनायखौ नुनो मोनजोबो मानि जेनेबा जेनेबा जोंनाव मोसौ बोरमा अमा दाउ बेफोर दं आरो ओमफ्राय बिदिनो खाय आलदानि न'आव बिदिखौ नुजोबो आरो माने जोंनि ओनसोलाव जे मोनसे न'खराव मा फिसियो बेखौनो गासिबो न'खराव फिसिनायखौ नुनो मोनो। जोंनि ओनसोलावथ'।
औ औ।
बिदिनो दाउ, अमा, सैमा, बोरमा, मावाउजि, बेफोरखौ फिसिनाय नुनो मोनो। आरो ना? जोंनि ओनसोलाव।
अबे माबे जुनारा मा मा जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बिदिनो आंनि मिथिनायाथ' बुंनो थाङोबा।गिबियाव अमा। अमाखौ जोंथ' बयबो मिथिजोबखायो अमा-अमा होनबा?
औ।
माने गिबियाव अमाखौ फिसिनो थाखाय बिदिनो अमाखौ माने फिसायाव जेनेबा गोरलैयावथ' गोरलैयाव ज जोथोन लानांगौ आरो एसे।जोथोन लानांगौ।माने जेनेबा आहार गारगारबाथाय गिबियाव बिदिनो माने अफ्रिज अफ्रि होनानै माने फोथांनाय जायो।आरो ना? अमाखौ जोंनि ओनसोलाव जेनेबा बिदिनोनो जौ-जौ मावबाय जौ मावनानै जेब्लाजौनि
जमााखावनानै जेनेबा अफ्रि थायोना जेनेबा बेखौ होनाय जायो।आरो आरोना जोंनि ओनसोलाव ओमफ्राय बे अफ्रिखौनो माने सामफ्रामबो होबाय थानाय जायो।बिदिनो ओमफ्राय बे बेजों लोगोसे गुन्दै थायो आरो माने जेनेबा गुन्दै होबा माने अमाया गोथावसिन जायो।जेनेबा ओमफ्राय थाब देरो बेफोरखौ होननाय खोनायो। ओमाय बिनि थाखायनो बे गुन्दैखौ होफानाय जायो। आरोना? ओमफ्राय बेयाव अमाया माने थाब देरनायखौ नुनो मोनो। आरो ना? बेनि थाखाय अमाखौ बिदिनो अमाखौ अफ्रिे होना।अफ्रिे होयै-होयै बांसिन फेदेरनायखौ नुनो मोनो।
औ।
ओमफ्राय बिदिनो मोसौ दङ। मोसौखौथ' मिथिखायो? बिदिनो गिबियाव मोसौआ आथिं थंब्रै, बिदिनो मेगन, मेगन थाइनै, गन्थं मोनसे बेखौथ' गासिबो मोनथिजोबखायो?
औ।
ओमफ्राय बिदिनो मोसौनि गाबआ बिदि बिदिनो गोबां खालाार थायो बिदिनो गोसोम, गुफुर, फाख्रा-सिख्रा। बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बांसिन गोसोम आरो फाख्रा सिख्राखौ नुनो मोननायखौ नुनो मोननाय जायो।आरो ना?
औ।
बिदिनो मोसौआथ' बांसिन माने मोसौआथ' गांसो जायो आरो बिदिनो हाग्रा-हंगला, बिदिनो अबा बिफांनि बिलाइ सिरिना जेनेबा बेफोरबायदिखौ जायो। माने थांनानै थानो थाखाय जेनेबा बियो गांसोजों थां थानाय थांनानै थायो। आरो ना? मो हौवा। बिदिनो गांसो जायै जायै। जों मोसौखौ मोसौनि जेनेबा मोसौसौखौ जेनेबा फिसिनानै जेनेबा मानि फिसिनाय जायो बेफोरखौथ' एसेबाबो मिथिनाय जायो। जेनेबा सोरबा-सोरबा बिदिनो रां आरजिनो बुथुम माबायो। सोरबा ओमफ्राय माबा मोनसे जेनेबा माइ गायनाय जेनेबा हा दुब्लिफोर एवनाय जेनेबा माइ गायनो थाखाय बेफोरबायदियाव बाहायनाय जायो।बेनि थाखाय फिसिनाय जायो। मोसौखौ
औ।
बिदिनो मोसौनि खि। जेनेबा बेफोरखौथ' मिथिखायो? जेनेबा मोसौनि खि गोबोरखिया हासार होयो होननानै मैगं थाइगंफ्राव बिनि थाखाय माने। फिसिनाय जायो आरोना मोसौखौ ओमफ्राय बिदिनो। मावजि दं ओमफ्राय मावाजि। सैमा बोरमा बेफोरखौ नुनो मोनो। गोबाङानो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो मावजिखौथ'। बिदिनो मावउजिया मानसि जाजायो बेखौनो जाफायो जेनेबा बेखौनो होनाय जायो। जेनेबा ओंखाम जायोबा ओंखाम जानाय। ओंखाम होयो आरो जेनेबा ओमफ्राय मावाजिखौ गयो जेनेबा।
मानि थाखाय फिसिनाय जायो होमबा बिदिनो माने। नखर नखर जेनेबा। एन्जर खांखमा बेफोर थायो नआव खना खनलाफोर। बेफोरथ' बांसिनानो थायो जेनेबा बेफोरथ'। एखमबा खांखमा एन्जरा जेनेबा गाननाय जोमनाय गस्ला बेफोरखौ अरसियो नालाय। बेफोरनि थाखाय मानिे मावजिखौ फिसिनाय जायो आर ना रैखा खालामनो थाखाय जेनेबा मावजिफ्रा बिदि खना खनला। बे खौबो नागिर नागिर जेनेबा बिदि बुथारो नालाय जेनेबा रैखा खालामो नालाय जेनेबा। माइरं अरसिनाय गस्ला बायदिसिना। माबा अरसिननानै खहा खालामनाय माने बेफोरखौ रैखा। खामो आरोना मानि बेनि थाखाय औ नोंथां।
औ नोंथाङा औ नोंथाङा। गोबां बाथ्राखौनो बुंलांबाय नोंथाङा आंनिफ्रायबो माबाफोर मिथिनो लगैदों नामा।
मिथियाथ मानि बेखौनो जेनेबा। नोंसोरनिथिं जेनेबा नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि जिब जुनार मोनो जेनेबा ओमफ्राय जेनबा। जेनबा थांनानै थानो थाखाय जेनबा बिसोरो जेनबा। थानायाव जिब जुनारनो मा मा। आदार‌ होयो जेनेबा नोंसिनि न'आव जेनेबा मा मा जिब जुनार दङ बेफोरनि फारसे एसे।
जेमा गिबियाव। मैसो जेनेबा मैसोखौ बारा आथिखालावथ नुनो। नुनाय जाला जाला नालाय माने नोंसोरनि ओनसोलथिं मैसो। फोर दङबा जेनेबा मोसोनि फारसे एसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा मैसोखौ मानि थाखाय बाहायो। आथिखालाव मानो खम जाखो बेफोरफोरसे।
औ। जोंनि बिथिंथ मैसोखौ जोंङो नुनो मोनला माने जोंनि बिथिंल नङां। ओनसोलाव मैसो फिनाया एसे खम जाबोबाय माने नुनो मोनला गैलायानो होनजायो माने। गोदोनि दिनाव जाबायदि नखर नखर मैसो फिसियोमोन बेबायदि। बिदि जोंङो फिनायखौ आथिखालाव नुनो मोनलानोखा। जोंनाव नखरफोराव बांसिनानो जिब जुनार होननानै बुंङोब्ला। दाउ अमा हांसो फारौ बेफोर बेफोरखौ बांसिन। जों फिसिनायखौ नुनो मोनो जा दाउफोरखौहाय नफ्राव। जानायजों लोगोसे फाननो थाखायबो फियो। अमाफोरखौबो अमाफोरखौबो जोंहा न'फोराव बेबायदिनो। फिसा बानायनानैहाय। आथिखालाव जोंङो गोबां नुनो मोनो जोंनाव गामि गामि। फोराव बेबायदिनो अमा फार्म बानायनानै दोनो जेनेबा अमा फार्म अमा फिसा बानायो। बेबायदिनो गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो। लोगोसे मोसौफोरखौबो मोसौफोरखौ जोङो नफोराव फियो। मानै जोंहा बांसिन। फिसिनानै गोदोनि दिननिफ्रायनो हालेवनो थाखाय जा मोसौखौ फिसियोमोन नंङा होमबा नोंथां।
गावनो।
औ गोदोनि दिनावथ बांसिनानो मोसौजों हालेवनायो जायोमोन आथिखालाव जे जाया मोसौजों हालेवनाया खम जाबाय बेनिखायनो मोसौ मोसौ हालुवाफोरखौलसो जोंहा हालौवनो थाखाय फिसियो लोगोसे जोहा मोसौ गायखौबो फिसिनायखौ जोंङो नुनो मोनो।
औ
मोसौ गाय फिनानै जोंहा नखराव गोबां हेफाजाब होयो रांखान्थि आरजिनायावहाय। ओमफ्राय जोंहा फिसा होबाथाय नआव गोबां बुरजा बुरजा गाइखेर ओं आंङो रां आरजिनानै लानो हायो। आथिखालाव जोंनाव मा होनो जोंनि ओनसोलावहाय दाउफोर दाउफोरखौ जेनेबा दाउ अमाखौ फिसिनायजों लोगोसे कयलार दाउफोरखौ फिसिनायखौ आथिखालाव नुनो मोनसै । कयलारफोरनो जोङो दानाफोरखौ बाजारनिफ्राय लाना फैनानै होयो। दाउफोराबोथ' जों लकेल दाउफोरा ओ-ओंखामखौनो जायो ओंखाम माइखौनो जायो। लोगोसे आरो हांसोफोर थायो जोहा हांसोफोरनो जों बांसिनानो ओ माइखौ होन नाय जायो आरो बिसोरो माइखौ जायो। खोनादोंना नोंथाङा? खोनादो ना नोंथां? नोंथांनि रायलायनायखौ खोनाफैयासै।